हेलौ नोंथाङा दसे सम होनो हागोनबा आंनो।
औ हागोन नोंथां।
औ जोङो होमबा मोनसे आयदाखौ लानि।
औ
औ बे आयदायानो जाबाय औवाजों जोङो मा मा आइजें आयला दिहुननो हायो? बा बर' समाजाव जोङो औवाजों मा मा बारायनो हायो बेखौ सावरायनि। नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो औवाजों नोंथाङा नुनो मोननाय मा मा बेसाद नुयो बेखौ एसे फोरमायदो।
थों जोंफोरनि दाथ' बेफोरबायदि औवाजोंथ' न'फोर बानायनायावबो बाहायनाय थाङो बेरा बानायनायाव।
ओमफ्राय बेफोरबायदि ओइ सेेन हेबनाय दाला सान्द्रि हेबनाय बेफोरखौबो हेबनाय थाङो आरोना।
औ।
ओमफ्राय जोंहा माने माबा मोनसे खेथि आबादफोर खालामबा माने बेराजो होयो जोङो।
मोसौ बोरमा हाबनो हायै बायदि।
औ।
बेफोरखौ बाहायनाय थाङो।
औ।
जोंहा माने बांसिन न' बानायनायावनो बाहायनाय थाङो आरोना औव होननाय औवा होनब्ला।
औ।
बेफोरबायदि नोंथांमोनजोंलाय मा मा रोखोमनि बेफोरबायदि बेसाद बानायनाय जायो?
जोंनियाथ' औवा होनोबाथाय जोनोम जानायनिफाय थैजासिम नांगौ होननानै जोङो बुंनांगोन।
औ।
मानो होनोबा जोंनिया औवा नङाबानो माने जिउआनो जाया होननाय बायदि आरो। जेरै जोङो गिबियावनो होननो हायो जेरैहाय फुंनि जागायनायनिफ्राय जोङो जेरै सिला लामा सिबनो थाखाय जोङो जोंनो हा सिबनायनि गोनांथि जायो।
औ जायो।
औ जोङो बे औवाजों हासिबबो बानायो। उम मा होनो नांगौ रोखोमै बानायो आरो गुसुं गोलाव गाव गाबागाव जखा हिसाबै। औ बेबायदिनो आरो जोङो बाथौआरि नालाय जोङो बा थौ हेबनोबो औवाखौ नांथारगौ जायो।
औ।
औ बेनि उनाव जोङो होननो हायो जेरैहाय मैगं सुनो थाखाय जोंनो खादा नांगौ। दन नांगौ। औ बेबायदिनो जोङो माइ दोननो थाखाय बाख्रि बा बे दुलि। जोंना दुलि होनो बै औवाजों हेबनायखौ। औ बेफोरखौ जों औ बेफोरखौ जोङो औवाजों बानायो आरो बेनि उनाव जोङो रायखांनो हायो जेरैहाय न'। गोदोनि समावथ' जोंनिया बेबायदि सिमेन्टजों बा इटाजों बेबायदि न' लुनाय गैयामोन नङा सै।
नेंगौ नंगौ।
बेबायदिनो औवाजोंनो खुन्था बानायनानै औवाजोंनो इन्जुर खामि बेबायदि दि बानायनानै आरोबाव जोङो बावनो हायो जेरै थेङल, नोंथाङा मोनथिगौ थोङलखौ?
थेङल नोंथां बुजि मोनजियां बेखौ।
मोनथियाना? औ गोदोनि समावहाय माने जोंनावहाय बेबायदि दिरुं गैयामोन आरो बेबायदि गुना आरि बेबायदि गैयामोन। गोदोनि समाव मा खालामोमोन? औवाखौ बेबादिनो गुसुं हास'नानै बेखौ दिरुं बायदि जिरोमोन आरो। बे थेवोलजोंनो बेबायदि इन्जुरखौ खाफ्रायोमोन बेबायदि फेराइ होनो थोरिखौ होन थोरिजोंसो लुयोमोन नालाय। गोदोनिया बे थोरि खौ खानो थाखाय बे थेंवोलजोंसो खायोमोन आरो।। बे थेंवलानो गो बाव बोसोर जोरोमोन बे न'आ गोबाव बोसोर थाङोमोन आरो माने। बेबायदियैनो गोदोनि समावहाय न'खौ लुनानै थाबोदोंमोन आरो औ बेबायदिनो औ जोंनो न'आव दर फांथेनो थाखाय दरजाबो नांगौ नङासै होथेनो थाखाय
औ औ नंगौ नंगौ
जोंथ' लांदाङै थानो हाया नालाय बेखायनो बे दरजाखौबो गोदोनि समावहाय बे औवाजोंनो हेबोमोन आरो। बे औ दरजानि महरा एसे आलादा जायो बेयाव महर होनानै हेबनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जेरैहाय गोदोनि समाव बेबायदि कारेन्ट आरि गैयामोन दासो जोङो फेनस औ बेबायदिनो गरमखौ होखारनो थाखाय गिसिबबो बानायोमोन सिब हेबफेरनो मोनदों नों
मोनदों मोनदों नोंथां मोनदों
औ बेबायदिनो गिसिबखौबो बानायोमोन। बिसोरो सानखां लेखा फरा रोङाबाबो ओरैबायदि सानखांदोंमोन जे माबायदि माबादि औवाजों हेबोबा बार मोनगोन जोङो गरमखौहाय जों होखारनो हागोन। बेफोरखौ सानखांनो हादोंमोन आरो गोदोनि समावहाय बेफोरखौ जोङो सावरायनो हायो औ
उम
मा होनो बेेनि उनावहाय जेरैहाय जोङो बर' हिनजावफोरा गोदोनिफ्रायनो जि दादों
औ
औ बे जि दानायाव जोंनो गोबां औवानि गोनांथि जायो जेरै हाय जि सोंनो थाखाय जोंनो खुन्था नांगौ।
ओम
बे खुन्थाखौबो जों औवाजोंनो बानायो आरो जोंनो जि जानो थाखाय बे साल खुन्थाखौ नांगौ साल खुन्थाखौ जोंनिया माबा बे औवाजोंनो बानायो जेरै बाथ्रा भाव दंना साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय होननानै।
औ औ
अ नोंथाङा खोनादों?
खोनादों खोनादों
औ बेबायदिनो सालखुन्थाखौ जोंनो थंब्रै नांगौ। बेनि उनाव बे आथिं गाग्राखौहाय गरखा होनो बे गरखाखौबो जों औवाजों नो बानायो।
औ
बेबायदिनो नो खनग्रा हासुं बेखौबो जों औवाजों बानायो। बेनि उनाव आरो बे फिसा फिसा गन बायदि बेखौ गनसि होनो बेफोरखौबो जोंना औवाजोंनो बानायो आरो बेफोरो औवा नङाबानो जाया आरो जोंनाव बेखायनो बुंदों औवाखौ जोंनो जोनोमनिफ्राय थैनायसिम नांगौ होननानै आरो। जेरैहाय जोंनो थैनाय समावबो औवखौ नांगौ। नोंथाङा थैनायनि बेबायदि गारहैनायाव थांफेरदों?
मा मा होन्दों नोंथां?
जेरैहाय थैनाय सुबुंखौ गारहैनाय नुफेर-नुफेरबाय नामा बुंदों आङो।
बेफोरबायदिथ' नंथा उम औ औ नुदों नुनाया माने बेफोरबायदि जों माने एसे बैसोआ गोदोर जायाबा थांनो होआ आरो ना बेफोरबायदि
अ औ औ बेबायदिनो अब्लाबो
औ।
जेरैहाय जोङो बे मानसिखौ लांनो थाखाय जोंनो औवानि सां नांगौ आरो थारा नांगौ बेफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो बेखौ आं बुंनो सान्दों आरो माने औवा थैनायसिम जोंनो औवाखौहाय नांगौ होननानै बेनि खायबो औ जोङो औवा गायनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो। जोंहा हा दय हा दङबा औवाखौ गायनानै बेबायदिनो फानहरनो हायो बेनि अनगायैबो ङो औवा मेवाइखौ सिनायो नोंथाङा
औ सिनायो सिनायो नोंथां।
औ औवा मेवाइआाबोथ' जोबोद गोथाव
औ गोथाव।
औ बेखौ अनलाजों जायो आरो बे खौहाय आसार खालामनानैबो गोबावै दोनथुमनानै जानो हायो आरो। औ। बेफोरखौ फाननानैबो जोङो रांखावरि आरजिनो हायो बेफोरनि औ खोनादों आं खोनादों।
हेल' औ औ खोनादों।
औ। नोंथाङा आरो आथिखालाव मा मा गोदान खालामनाय नुबावदों औवाजोंहाय।
औ आथिखालावथ' बेफोरबायदिथ' नुनो मोनो होनोमबाथ' गोदोनि बायदि' नंला दानिया माने बयहाबो माने दानिया इथा बालाजोंसो न' लुनो नागिरो नङा होमब्ला।
औ।
बांसिन दाना नुनो थाङो होमब्ला माने बेफोरबायदि न'फोरखौ बिल्डिं बानायनायफोराव बाहायनाय नुयो। खुन्टा हिसाबाव
औ।
बेफोरखौ नुनो मोन्दों।
औ।
बेनि उनाव जोंहा न'फोरावथ' बांसिन सोलिनाय होनबाय दा बांसिन बे बेरा न'फोरनि बेराफोरखौ लुनायावनो थांदों आरो ना।
औ। आंनि बेबायदि दि औ आथिखालाव आङो बे बिगियाननि मुगायाव नुनो मोननाय होनोबाथाय
औ।
आङो माने नुदों आरो माने बेबायदिनो गोबां माने गुबुन गुबुन गाब फोननानै बेबायदिनो गोदान गोदान आदब बाहायनानैहाय बेबायदिनो जोंनाव सफा सियार थायोना
औ औ।
औ बे सफा सियारफोरखौ बानायनानै फाननाय नुदों बेनि उनावहाय औवाजोंनो जेनेबा जिब जुनारनि उ सावगारि जों मा होनगोन बेखौ मुरथि होनोना जेनेबा जों गान्दानि खालामनानै महर खालामनानै बा रानिनि महर खालामनानै बेबायदिनो गोबां माने रुमावहाय न'आव साजायनो हानाय बेबायदि खालामनायखौ आङो नुदों आरो थिग बेबायदिनो जोङो बे खौ बेफोरथ' मोनसे मोनसे आखाइनि हाबा नङासै नोंथां
औ नंगौ
औ बेफोरखौ सोलोंनानैहाय आङो ओरैनो बेखार थानाय सुबुंफोरखौहाय मुखुब जानानै थानायखौ आं नुनो मोनदों आरो बेनिफ्राय बेखौहाय औ बे बे आथिखालनि मानसियाबो बेखौहाय बोजब नानै लादों आरो बेखौहाय गासैबो माने बोजबनानै लादों माने बायदों बेफोरखौ बाहायदों बेखौनो आङो होनदों आरो ओ बे खौ जोङो सोलोंनानै लानो हायोबा बियो माब्लाबाबो गोमानानै थाङा आरो बे आखाइनि सोरजि नोङो जेरावखि थाया औ बेफोरखौ नोङो मावनानै जानो हागोन बेनिखायनो औ आथिखालावहाय बे जोंना गरम बन्द होयो ना गरम बन्द'फोरावहाय फरायसाफोरखौ ओरैनो थायालासेनो बेफोरावहाय मावनानै मोनसे सार्टिफिकेट लाबोनानै होनो होफैदों आरो जाहाथे बिसोर साख्रि मावालासेनो बेखौ जानो हायो मावनानै बेबायदि सरखारा स खांनानै बेखौ होदों आरो माने बेयो मोनसे जोबोद मोजां माने माबा जादों आरो आखाइनि हाबा द बेखौबो आङो सानो आरो बेबायदिनो जोङो औ ओरैनो थानाय सुबुंफ्रा बेफोरखौ सोलोंनानै रांखावरि आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरो गावस लोंखौ गावस लों खांनायनि उनाव गुबुनखौबो सोलोंनानै रांखावरि लानो हायो जेनेबा जों एडमिसननि नामाव जोङो रां लानो हाबाय बेबायदिनो बेसोर आरो गुबुनखौ सोलोंहोनो हाबाय बेबायदि माने धोरोबनि उनाव धोरोब खालामनो हायो होननानै आं सानो आरो माने नङासै नोंथां औ औ जोङो औवानि बाहायथिखौ जोङो बुंनानै फोजोबख'नो हाया बेबायदि बिदिनो गोबां जोङो मोननो हाबावो आरो
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो मावलांबा गावखौनो निजिनि आथिङाव गसंनानै थानो हागोन होननानै आङो सानो आरो
जोंनि समा जाबाय नों
बिदिबोब्ला नोंथां जोंहा समा जाबायमोन। एसे सावरायनानै औवानि सायाव सावरायनानै गोजोननाय थाबाय आरो ना